औ नोंथां।
औ नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दं ना
औ आं फ्रियावनो दं
औ बिब्दिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां
जेबो उसुबिदा गैया उम
आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फ्राथ' माने
उम
ओंखामजों लोगोसे जानो थाखाय माने बायदिसिना ओंख्रि माने बोथोर बोथोर लाना बोथोर गोथाव ओंख्रि संनानै जानाय हुदा दङ बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
जागोन नोंथां
औ नोंथां बिब्दिब्ला आंनो एसे आयदानि सायाव बुंनो हाग्रोनोसै
औ
जों बयबोथ' मिथिखायो जोंनि बर' हारिनि सुबुं सुबुंफोरा बोसोरनि माने गुबुन गुबुन दानावहाय माने सोलाय सोल' ओंख्रिनि माने थावनाय खौ लाबोगासिनो
उम
बेफोरनि मादाव माने गोथावसिन मोननाय ओंख्रिनि मुंफोरानो जाबाय फान्थ' बिलाथि गोमोन जायखौ जों बिलाायि फिसाबो होनो नामा
उम होन नोंथां
बेखौ ना सल एबा मै बेदरजों आथिखालावथ' मै बेदर मोनला ना सलखौ मोनो
उम नोंथां
बेबायदिनो खेंखुवा बााव बे आबादफोरखौबो जों गोबां माने खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो माने जि मानसिफ्रा ओमफ्राय दै बांसिन थानाय जायगा जेरै फुख्रिफोर बेफोराव माने आथिखालावबो जों माने फोलाबायना होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
नोंथां जेरै नासलजों फानलाव फान्थाव बिलाथि बेफोरनि ओंख्रिखौ माने जों जोबोद गोथाव मोनो बेखौ माने जों सैथ्र' दानावहाय माने सैथ्र बैसाग दानावहाय माने जायो बांसिन बे बेखौ माने आथिखालावहाय एकदम खाफाल गोनां माहाजोनफोरासो माने मोनजानायखौ जों स सानो आरो माने जोंनि बांसिन बर'फ्रानो बेफोरबायदि इनखामखौ बा आबादखौ मावला नालाय जायैनि नन'ख फोराव गोबां हाफोर दं बिसोरसो बेबायदि खेंखुा बा बाव आबाद माइ आबादफोरखौ मावो मानो होनब्ला आथिखालाव बोथोरजों गोरोबहोनानै जों माइ आबादखौबो बुहुद गोबां सोलायना हो होनानै लाबाय जेरै माने आथिखालाव बोथोरजों जेरै दैनि सुबिदाखौ नायनानै बा बोथोरनि खाब जानायजों नायनानैसो जों माइ आबादफोरखौ मावो नालाय
औ नोंथां
औ नोंथां माने बेबायदिनो सैथ्र' बैसाग दानावहाय जों लोनथि मैगं गोरलैजों सेसा बेदर सेेरसा बेदरखौथ' आथिखालाव माने फरायेस्टारा हमो हमोबाबो खायसे खायसे जायगाफोराव जाखोमानायखौ नुनो मोनो
उम
थि मग मैगंखौथ' जों ओरैनोबाबो बर' सुबुंफोराहाय लोनथि बेरोब्ला जानो थाखाय न'खरावनो गोदोथ' हाग्रा बा हाख्राइफ्रावसो मोनोमोन आथिखालाव जों न'फ्रावनो बेखौ गायनानै लानायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
बेबायदिनो ससाा बेदरजों बा लोनथि मैगंनि बिलाइ गोरलैखौ माने अन गुन्दै एसे होदेरनानै संनानै माने जायो आरो खायसे बर' न'खरफ्राव दासिमबो
औ नोंथां
बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोर माने आसार दानफोर माने मोनफैसिगन बेवहाय माने थाइबें जिंखा बेफोरनि खुमब्रा बेफोरनि माने आबादखौथ' बुहुद मावो जोंनि बर'फाव बर' सुबुंफ्रा दा बेफोरखौ जों ना गोथांफोरजों माने संनानै जोबोद मोजाङै जायो आरो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बेबायदिनो सावन दानानि बिखुं खामलाबलायनाय माने थिं थिं सान्दुं थिर समावबो माने ओंखाम गोजांजों जानो थाखाय जों नास्रायनि सिला दा जोंनि ओनसोलाव बेखौ नाासेंबो होननानै बुङो बेखौ जों सावनानै फुंनि माने ओंखाम गोजांखौ जानायखौ नुनो मोनबोदों बिदिनो जोंनि बर'फोरनि जि जानाय बे दोरोङारि जानायाव मोनसे सुबुं फोथायनाय बा मा होनगोन बेखौ बेखौ जों खुगा खुगा रावखौ जों मोननो हायो जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय उम माने न'नि जि बिनानावनि फिसाय बेखौ जों बेवाइ होननानै बुङो
औ नोंथां
औ औ बेखौ माने बे माने आलासि जानो फैयोब्ला जोबोद मोजाङै सिबिनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो
औ नोंथां
औ आ बेबायदिनो जों एकदमबारे दाउफोर सिथारलायनायखौ नुयो आरो
औ
माने न'खराव जि दं बेफोरखौ एकदमबारे मा जाहोगोन मा मागोन बेबायदिखौ जों नुनो मोनो बिनानावनि फिसा बा बेवाइफोर फैयोब्ला बे मोनसे खुगा रावखौ जों मोननो हायो। जेर ओ बेखौ बांद्राय गोसोआव फैयासै
औ नोंथां अब्ला
माबामोन नोंथां गोसोआव फैदों जेरै बिसिगि एबा हिन्जावनि खुरमा फैयोब्ला बे जों लानानैनो बेजों सोमोन्दो गोनां ना बेदर आरो जौ माने बाहागि खुरमा फैयोब्ला ओंखाम गोजा होननाय बे बाथ्राखौ जों माने मख'नो हायो आरो दा नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन आंबो बुंनो आरो ना
औ नोंथां बे जोंनि बर'नि जानाय होनोब्ला आङो बांसिन मोनथिनायाव आरो अनला दाउखौ बांसिन जायो।
औ नोंथां
आं जोंनि जायगायाव आरो बांसिन अनला दाउ अनला अमा अनला एम्फौ ओमफ्राय बेफोरखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो आ आंनि बेलायाव आरो आरो सबाय दाउ सबायाइ दाउ होनोबाथ' लकेल दाउ आरो ना सबाय बेफोरखौ आलासि सिबिनायफ्राव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोन आरोै
औ नोंथां
दा अनलाया जि आइ टेकबो मोनबाय जोंनि बर'नि ओंख्रिया नारजि नारजियाबोथ' ना जि आइ टेक मोननाय आरो
औ नोंथां
बे ओंख्रिया ओमफ्राय नाफाम नाफामखौथ'
औ नोंथां औ नोंथां
नाफामखौ बे ना फिसा औ औ बेबो जि आइ टि खनाय नाफामा जाहैबाय मारै बानायो होनब्ला नाफामखौ फिसा फिसा नाखौ माने माने फोराननानै माने बे थास' बिसुंफोरजों देनानै माने माबा ज' खालामनानै माने देयो आरोना बेखौ बा देनानै माने बेखौ माने फोराननानै देखांनायनि उनाव बेखौ माने बे थास' बिसुंफोरजों ज' खालामनानै हासुङाव सोयो आरो औवा हासुङाव ओमफ्राय बेखौ माने माबाजों थालिरनि थालिर माबा बिलाइजों माने माने माथेनानै बेखौ दोनो आरो बेनि उनावहाय मास मोननै मोनगांनांनायनि उनाव बेखौ माने माबा सेव होनानै जायो बेनो नाफाम जाबाय
औ
नाफाम होनोब्ला बिराद गोथाव जायो आरो माने नाफाम होनबानो जों बर'फ्रा बेखौ जानो नागिरो मानसिफ्रा जोंनि बर'नि खाजा आरो बे नाफामा ओरैनोथ' जोंना बर'फोर होनोब्लाथ' अमाजोंनो मिथियो अमा ओंख्रि होनबालथाय बयबो
मिथिखासै आरोना ना नोंथां
खाथि औ बे सानफ्रामबोनि
उम
अमाखौबो बावनो हाया आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा
दा ओरैनो न'खर न'खरथ' दाउ अमा थाखाबाय जेनेबा बेफोर जानायजों लोगोसे फालांगिबो खालामो जोंनि बर'
जोंनि माहारिफ्रा माने
औ नोंथां
आं बेखौ सानो आरो दा दा जोंहा हाग्रानि मैगंफोरखौबो नुनो थाङो
ब द
जेरै जोङो हाग्रानि मैगं होनोब्ला दिंखियाफोरखौबो खानानै जायो दिंखिया मैगंफोरखौ मानदेखौबो खानानै जायो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे सिबुं सिबुङआो बिराद दा दैज्लांनि बेफोरखौबो जायो दैज्लांनि होनबा बिलाइ मान्दि थाबाय ओमफ्राय सिबुं थाबाय बेफोरनो आरो
मना गाहाय मावाबाया
औ नोंथां।
बेफोर बोथोरसेनो लोगोसे जोंनि म ओमफ्राय दंबावो मानि मा होनोमलाय आजिनाय आजिनाय आजिनायखौबो खानानै जायो। दैलां
औ द
बिराद समायफ्लेनाय मोनो आङो बेफोरखौ आरजिनायखौथ' मैथाजों होबा बिराद गोथाव जायो। मैथाजों बाथोन खालामनानै जाबा बिराद समाय गफ्लेनाय मोनो बोथोरजों लोगोसे बेफोर ओंख्रिफोर जायोब्ला बर' आइजोफोरा
बायदि रोखोमनि बेफोरबाददि मैगं बुथुम बुथुम जोंखौ माने माने इयुन जोलैफोरखौ माने फोरोंबोदों आर ना जानाय लोंनायफोरखौ लोगोसे आरो लोगोसे दंबावो हाग्रा बंग्रायाव मै गग्रा मोनग्राफोर मैगंफोर जेनेबा खेरा दाफिन
नोंथां
सिब्रु बेफोरखौ दिंखिया मैगं बेफोरखौ मोनो आरो आरो अन्थाइ मिथि होननायखौ थ' नोंथाङा खोनाफेराखै जानो हागौ बेफोर जाब जानो गोथाव
औ नोंथां ज बेखौ औ जोंनि ओनसोलथि थिसाय अन्थाइ बााजाबगबो होनो नामा आंनि मोनथिनायाव
ए अन्थाइ बाजाबा आलदालाय बेयो
औ बे अन्थाइ मैखिया माने दसथ्रा आर ना नोंथां।
औ औ नोंथां मैथा बादि जानो गोथाव हनि
औ औ
अन्थाइ बाजाबाबो दङ जोंनियाव माने अन्थाइ बाजाबा माने बेखौ बेदरफोरजों होयोबा जानो गोथाव जायो‌। एम्बु बेदरफोरजों होयो बेखौ अन्थाइ बाजाबखौ बांसिन बाहायो औ जाबाय औ औ दे औ गोजोनथों औ औ औ औ औ दे गोजोनथों होनबा अब्ला औ